औ नोथां औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों हेल'। खोनादों खोनादों नोंथां औ। नै दङ ओरैनो जिरायनानै ओरैनो दङ जिरायनानै नै बार जादों।
आतसा माबोरै खबरफोरालाय दासान्दि?
खबरआथ' बिदिनोसै मोजां गाज्रि गेजेरावनो नोंथां गायनाय फुनायनि दिन नालाय। औ औ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं? जाखांबाय जाखांनायालाय।
ए आङो नै आंबो बिदिनो दङ थिगानो। बरथमान सलिगासिनो बिदिनो औ मा ओंख्रि मोनजाया ओमफ्राय?
ओंख्रियाथ' बिराद गोथावमोनलै जोंना सबाइ जों दाउजोंमोन थां, सबाइजों दाउजोंमोनलै नोंथां सबाइजों दाउ।
सबाइजों दाउजों। हेल'।
औ खोनादों नोंथां। हेल' खोनादों खोनादों।
हेल' हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों खोनादों। हेल'!
औ।
औ औ सबाइजों दाउजों होनदां।
ए ओंख्रिया ए जोबोरैनो गोथाव माथो नोंथां।
औ गोथाव गोथाव औ औ।
औ जानांगौ सम सम बिदिनो। देहाफोराबो थिग थायो नङा होनब्ला।
औ औ दा नोंथां जेनेबा तपिकाथ' जोंना जेनेबा दावबायनायनिमोन नालाय औ दा बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो दे नोंथाङा।
ए औ औ। जोंहा दावबायनाय बुङोब्लाथ' दावबायजों गोबां बिदिनो रोंगौथि मोननो हायो। बिदिनो गुबुन गुबुन हादराव थांनानै जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो जायगाफोर नुबोयो।
औ नंगौ नंगौ। हेल'! हेल'! हेलौ नोंथां। हेलौ।
औलै नोंथां।
औ दासो खोनादों। नोंथांनि राव खोनानो मोनाखैमोन माने
ए नोंथाङा नेट नाङाखै नामा?
नांनायाथ' नांदों नै फुलानो।
माने जोंहा नै दावगानायावहाय नै जोंहा हाग्रामा जोंनि आसामावनो थानाय हाग्रामा काजिरङा हाग्रामाखौ जों जों लानो हायो। जे जोंहा सेथियावनो जोंहा नैबे काजिरङा हाग्रामाया थसेल' गं थानाय गान्दानि थाखाय जोबोरैनो मुंदांखा नङा होनब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोंहा बे जोबो-जोबोर जोबोरैनो गोमोथाव बाथ्रा आरो जे जोंहा नैबे थसेल' गं थानाय गान्दा माबोरै होननानै ओमफ्राय नैबे थरसेल' गं थानाय गान्दायाबो आरो नैबे जोंनि जायगायावल' मोनो होननानै जोबोरैनो मुंदां खा आरो बेफोरनि थाखाय गोमोथाव बाथ्रा जे मोनफ्रोमबो जुनादा थनै गं थायो नङा होनब्ला
औ
औ नैबे गान्दानाल' नैबे जोंनि आसामाव थानाय गान्दानाल' माबोरै गङा थासेल' दङ होननानै जोबोरैनो गोमोथाव बाथ्रा आरो बिनि थाखायनो नै बेयो जोंहा काजिरङा हाग्रामाया बिनि थाखायनो जोबोरै मुंदांखा आरोखि आरो बेयावनो जोबोर गुबुन गुबुन बिदिनो जुनादफोर मोननो थाङो जेरै जों मै मैदेर आरो बिदिनो जोंहा मानो होनब्ला बेखौहाय जोंहा खिंगारुनो बायदिसिना बेफोरबायदिनो मैनो माबानो बायदिसिना मोनो आरोखि बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौहाय आरो जोंहा नै मोनसे बुस्थुनि थाखायबो मुंदांखा जोंहा अनाथि मोख्रा दङ होननायखौ खोना ना खोनायाखै नोंथाङा
खोनादों नोंथां खोनादों
औ नुबायमोन जानाय नोंथाङा सनाथि मोख्राखौ
नुबाय नोंथां बे गल्डेन लेंगुर दा नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां बेनो औ बिनि थाखायबो जोबोद मुंदांखा आरोना जों खावजोबनाय आरोना बिथांना माबाया मोदोमा सनाथि बेखायनो नामाबो सनाथि थाबाय आरो जेखौ जोंङो
औ
गल्डेन मोख्रा मा गल्डेन मंखि होनो आरो इंलिसनि औ बिनि थाखाय मुंदांखा आरो आरो जोंहा बिदिनो दावगानायजों जे गथ'फोरखौहाय फरायसालिनिफ्राय फोरोंगिरिफ्रा लांङो बेफोरावहाय जों बेफोरनिफ्राय मा रोंगौथि मोननो हायो जोंहा फिसा फिसा दायरियावहाय लिरना दोनोब्ला जों बेफोरनिफ्रायाय रोंगौथि मोननो हायो
औ
ए आरो गुबुन आरो बिदिनो बेफोरनिफ्राय रोंगौथि मोननो हायो जिब जुनारफोरा माबोरै रायजो जायो बा माबोरै फलियो नै बेेफोरनिफ्राय औ मबे जुनादा मा जायो गांसो जायो ना बेदर जायो बेखौहाय जोङो मोनथिनो मोनो आरोथि मोनथिनो मोनो आरोखि खि दावबायनायजों बा जों बेफोरनिफ्राय रोंगौथि लानानै आरो बिदिनो जों दावबाय दावबाय थाब्ला गोबां बिदिनो सोलोंनो हायो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांब्लाबो जेन जों आसामनि जायगायाव आसामनिफ्राय गुबुन जायगायाव थांब्लाबो बिदिनो रोंगौथि मोननो हायो जेन गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरा माबोरै संसार जायो आरो बिदि बिसोरनि रायलायनायफोरा आरो बिसोरनि जायगायाव थांनानै जों माबायदि जोंनि माबाखौ देखायहैनांगौ हा जोंनि आखल आखुखौ देखायनांगौबा बि बिसोरो माबायदिखौ मोजां मोनो जों बेफोरखौ खौहाय जों थांनानै दावबायनायावहाय जोंङो बेफोरखौ मोनथिनो मोननो हायो बा बेफोरनिफ्राय जों गोबां रोंगौथि लानो हायो नंङा होनब्ला
औ नोंगौ नोंथां
औ बिदिनो आरो जोंहा रोंगौथि बुंङोब्लाथ' गोबां बिदिनो दावबायनायजों जों सोलोंनानै लानो हायो बायदिसिना बेफोरबायदि रोंगौथिजोंनो जों बेफोरखौ मोननो हायो आरोखि नोंथां नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बिदिनो आंबो दावबायनाय होनोब्ला जोबोर मोजां मोननो मोजां मोनो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जायगा नायनो बा बेफोरबायदि जायगानिफ्राय मिथिंगानि बेफोरबायदि मिथिंगानि समायना रमायना जायगाफोरखौ नायनानै आंनाबो गोसोफ्रा सुग्लाय लायो आरोखि बेफोरखौ नायनानै आंबो जोबोर मोजां मोनो नोंथांङालाय मोजां मोनगोन ना मोना
मोनो नोंथां दा आंबो फंनैसो बुंनोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां बुंनो हागोन दे
दा जोंहा दावबायनो होनोब्लाथ' जाहा माने मोनसे जोबोद गोनांथार मोनसे माबा आरोना बेयो माने औ दा जोंहा माने गोबां द जायगाफोर जों दावबायनो हायो आरो ओमफ्राय बेफोर जायगाफोराव जाोंहा दावबायनायनिफ्राय माने गोबां माने माखासे एक्सपिरियेन्स जेनेबा बेनिफ्राय जों मा खासे सोलोंनानै लानो हायो आरोना नोंथां जिहेथु जोंङो दावबायनायनि गेजेरजों जों सुबुंङा माने एसे ओ गोबां मोजां मोजां जायगाफोराव दावबायनानैहाय बेफोरनि माने जों सोलोंनानै लानो हायो जितु जों दा मोनसे जायगायाव जो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगाफ्राव थानङोब्ला जोंङो जेनेबा बैफोर मानसिफोरनि जानाय लोंनाय आसार आरिमु खान्थि माखासे बिसनि दोरोंङारि गाननाय जोमनाय बिसोरनि जानाय लोंनाय जेनेबा माब्रै थायो माबोरै गानो माबोरै जोमो माबोरैहाय बिसोरो जेनेबा संसारखौ जायो आरो बेबायदिनो बिसनि हाबा हुखा खुंनायफोरा माबायदिहाय औ बेफोरबायदिखौ माने जोङो मिथिनानै लानो हायो आरो आरो बेफोरनिफ्राय जोङो माखासे माबाफोरखौ सोलोंनानै हायो सोलोंनो हायो जिहेथु जोंहा औ दावबायनायनि गेजेरजों माने बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्सफोरखौ जों मोनो आरो आरो जोङो बिदिनो
औ
बेनि अनगायैबो जों हाजोआरि ओनसोलाव थाङोब्ला बैफोरनि जेनेबा बारहावा जेनेबा जोङो बैफोरनि बारहावाखौबो जेनेबा जों मोनहैनो हायो जिहेथु जोंनि बारहावाया बेलेग बा गुबुन जायगानि बारहावाफ्रा बेलेग बेफोरबायदिखौ जोङो मोनो नो हायो आरो
आरो जोङो माने गोबां मोजां मोजां जायगाफ्राव दावबायनानै जोङो बिदिनो खन्थाइ रायथाइ
बिदिनो मिथिंगायारि जालुनाय बेफोरखौबो जोङो सोरजिनायखौबो जों नुनो मोनो जेर गोदोनि सुबुंफ्रा माने खन्थाइगिरि गायथाइगिरिफ्रा माने दावबायनायनि गेजेरजोंनो माने गोबां खन्थाइ रायथाइ सुजुनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो
औ नंगौ
बेदिनो जोङो माने मोजां मोजां माने जायगाफोराव थाबाय दावबायनानै जोङो गोबां मोजां मोजां एक्सपिरियेन्स लानो हानायखौबो जों मोनो आरो दा नोंथां बुंलांखाबाय जेने बा जोंनि आसामावनो जेनेबा जोंहा गोबां मोजां मोजां जायगाफोर दङ जेहेतु जाबाय खाजु दङा मानास बायदिफोरावबो जों बेरायनो हायो बेफोराव दावबायनो हायो दा जोंहा दावबायनायफोरा माने गोबां रोखोमनि थायो आरो बेफोरदिनो सोरबा सोरबा बाइकजों दावबायो बासजों दावबायो बा फ्लाइटफोरजोंबो खायफा खायबा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जों दावबायलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो सोरबा सोरबा थाबायनानैबो दावबायो आरो बेफोरबायदिनो सोरबा सोरबा माने गासै बु खौनो ओ साइकेल बा मटर साइकेल आरो बेबायदिनो कार फोरजों माने दावबायनायखौबो जों नुनो मोनो आरो दा बैफोरनिफ्राय माने जों गोबां माखासे रोंगौथिफोरखौ मोननो हायो माने बैफोराव माने गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनो थाखायब्ला। जोंनो माबायदि डकुमेन्टस नांगौ जों जेनेबा माबायदि माबायदिहाय जोङो माने थियारि जानांगौ बेफोरनि फारसे जोङो मिथिनो हायो आरो आरो जोङो बैफोरनि गियानफोरखौ लानानैनो जोङो जोङो जोंनि जायगाफोरावहाय माखासे ओ माबाफोर बेखौहाय जोङो बानायफैनो हायो आरो आरो बिदिनो जोङो
दावबायनायनि ओ गेजेरजों जोङो बिसोरनि जेनेबा आलासि बरायनाय जेनेबा माबायदि बिसोरो जोंखौहाय जेनेबा टुरिस्टफोरखौहाय माबायदि रिसिपसन खालामो बेफोरनि फारसेबो जोङो मिथिनो हायो। आरो बेफोरनि आखल आखुफोरखौ जोङो सोलोंनानै फैनानै जोङो जोंनि जायगायावहाय माने बाहायफैनो हानायखौबो जों नुनो मोनो आरो दा बिदिनो जोङो गोबां मोजां मोजां जायगाफोर दङ आजिखालि माने बिदिनो गवा बिदिनो जोंनि भारतावबो जेनेबा गवाफोर दङ आरो बेफोरबायदिनो गोबां मोजां मोजां जायगा दंबावो बि बिदिनो मेघालय शिलं बेफोरबायदियावहाय माने जों दावबायनायखौ जोंङो लानो हायो। आरो दा जों खायफा खायफा जेनेबा जोङो दो बिमा बिफाजोंबो दावबायहोयो आरो खायफा खायफा माने
उम
बे स्कुल दावबायनाय जेथु मास्टार प्रजेक आरि बायदिसिना बेफोरनि थाखाय जों दावबायनायखौ नुनो मोनो दा जों माने बि जोङो गुबुन जेनबा दावबायनायनि सायाव जों गुबुन गुबुन एसफ्रेनफोरखौ जों मोनो हा खौ जों नुनो मोनो आरो दा नोंथां जोङ एसेखिनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नालाय जों बेफोरबायदि इयुनाव सम मोनोब्ला सावरायबावनोसै नोंथांजों ना मानिनाय।
औ जागोन दे नोंथां औ औ।
गोजोननाय थांबाय नोंथां।